हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादोंना?
औ औ
औ आ नोंथांङा दा मा खालामगासिनो दङ फ्रि नामा?
औ फ्रि नोंथां ओरैनो दङ दे।
औ ओ अब्ला नोंथांङा फ्रिब्ला जोङो आंङो सानदोंमोन आरो देहानि माखासे सांग्रांथि जानायनि बिसय एसे सावरायनो नोंथांङा समायखौ होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दे नोंथां सावरायजागोन दे औ।
जेन'बा देहानि थाखाय जोङो मा खालामब्ला मुलाम्फा जायो बा मा खालामबा खहा जायो बिनि बिसय जों एसे सावरायनि ना?
औ औ नोंथाङानो जागायदो दे औ।
जागायजेनसै ओ जेन'बा देहा-देहायानो मानसिनि गुबै दोहोन जों मोनथिगौ ना बयबो जोंनि देहाखौ जों मो जाङै लाखिब्ला जोंङो मोजाङै जोंनि खायदफोरखो जे जंनि जा नाय मुबा फोरखौ माबादि जायो बे बेफोर गासैखौबो जोङो मेनटेइन खालामोब्लासो जोंङो गोबाव जोरनो हायो आरो जोंनि मोदोमनि गासैबो नांगौ प्रटिन बायदि जोङो जायोब्ला जोङो बोलोखौबो मोनो नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां औ
जाय मानसिया ओ बे सम्पदखौ एबा बे दोहोनखौ खोमानानै लायो बे मानसिया माने बियो गियान बा सोलोंथाइ बा नोङो गोबां बुस्थुआवनो दुरबल जानो हमो नंगौना नङा नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेबायदिनो जोङो माने जोंनि देहाखौहाय नांगौ निउट्रिसन भिटामिन्सफोरखौ जोङो जायाब्ला जोङो ब्रेन्स फाबो जोंनि माखासे खामानि होनो नागिरा माने जोंनि फरायनायफ्राव बा कनसेन्ट्रेसन मोनसे लेभेल जोंनाव थायो मानसिनावहाय बेखौबो जोङो सौहानो हाया जायो आरो दा नोंथांनि ओ नोंथांनि साननायावहाय देहानि थाखाय मा मा जायोब्ला बा मा खालामोब्ला मुलाम्फा जागोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
ओ हागोन। ओ जेन'बा देहानि थाखाय मा मा जायोब्ला आरो मा मा खालामोब्ला मोजां। थ' मा मा जायोब्ला होननानै बुङोब्ला आं मा बुंगोन नोंथां जेन'बा जोंनि देहायावथ' जों नो नांगौ का रब'हाइद्रेट प्रटिन्स मेजेम आरो बायदि रोखोमनि भिटामिन्सफोर बायदि बायदि फिसा फि खौ दाफुंग्रा मुवाफोर नङा होनबा नोंथां।
औ
बेफोरनि गेजेराव जोङो मा जानांगोन जे जोंनि देहायावहाय जेनेबा बेसेबां जौखोन्दो एबा बेसेबां पारसेन्ट जोंनो कार्ब'हाइद्रेट नांगोन एबा मेजेम नांगोन एबा जोंनो भिटामिन्स नांगोन प्रटिन नांगोन थ' बेफोर खौ जोङो लिमिटै जानांगोन आरो जेनेबा जे सानफ्रोमबो मोनसे रोखोमनि आदार एबा जामुं खौ जाबाय थायोब्ला जों बैफोर ओ जोंनो नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो मोननो हाया थ' बेखायनो जोङो मा खालामनांगोन जे ओ जेसेबांखिनि जेन'बा बायदि बायदि रोखोमनि गोबां भेजिटेबोल्स एबा मैगं थाइगंफोरखौ जोङो गोबाङैनो जानो नांगोन बेनि फ्राय जि मुवा बेसादफोराव जेसेबांखिनि जोंनो देहानि नांगौ जखा दङ फिथाइ सामथायानो होन बेदरनिफ्राय होन एबा जाय मिरामिस जायो बिथांमोननि थाखाय गुबुन गुबुन जेरैहाय बायदि रोखोमनि मुवा बेफोरखौ जोङो नाजावनांगोन आरो जानो नांगोन थ' जानायनि बेलायाव बेफोरखौ आं बुंनो थाङो ओ बेनि अनगायै जेनबा मा मा खालामो ब्ला होननानै नोंथाङा सोंदोंमोन नङा होमबा ओ मा मा खालामोब्ला होनो होननानै बुंनो थाङोब्ला नोंथां जेन'बा जोङो गिबियावनो बुंनांगोन जे मोजां आदार जानाय साखोन सिखोन थानाय ओ बेनिफ्राय ओ सोलेरारि बियाम खालामनाय जेरैहाय यगा मेडिटेसन बेनिफ्राय फिजिकेल एक्सारसाइस बेफोर गोग्लैयो आरो नोंथांना ओ थ' जोङो बैफोर ओ बैफोर पइन्टआव हाबनो थाङोब्ला जेरैहाय जुदि आङो सापस आंनि योगानि सोमोन्दै जेन'बा आङो मा मा बेनिफिट्स होयो जोंनि सोलेराव जोंनि देहानि थाखाय मा मा मुलाम्फा बेखौ नायनो थाङोबा जों मोनो जे योगा खालामोब्ला जोंनि जि सानस्रि बियो मोजाङै दिदोमै जिरायो बेनिफ्राय जोङो गावनि गोसोखौ गाव हमथानो हानाय जायो बेनिफ्राय जोंनि जि सोलेरनि साव स्रि बियो माने बेलेन्स जायो जोङो बायदि रोखोम बेरामनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो हानाय जोंनाव सक्ति फैयो बेनिफ्राय आरो गोबां रोखोमनि जोंनि बेनि ओ मा होनना बुंगोन नोंथां जेन'बा बिनि खाबुफोरखौ आं बुंनानै फोजोबनो हायि खाबु दं आरोखि ना।
उम
नोंथाङाबो बुंनो हागोन जेन'बा जे मा मा बेनिफिट बेफोरनिफ्राय जेन'बा फंनैसो जो
औ जेरैहाय जोङो मोनथिगौ जे लोरबां देहानि मानसिया माने थांनानै थानायाव मोनसे जेंना ओ गोनां जायो आरोना जाया लोरबां माने गोबां बेमारजों जुजिनांगौ जायो आरो बायदि रोखोम नि माने कमजरिजोंहाय जुजिनांगौ जायो जों बेखौ मोनथिगौ नाथाय ओ माने गुबुन फारसे जोङो नायोब्ला जो गोग्गो देहा आरो बेराम गैयिफोरा माने गोजोनै थानो हायो आरो माने मावनायावबो सुख थायो। बा जिखुनु ओ माने खामानियावहाय कनसेनट्रेट खालामनो हायो मोनसे बोलो फैयो आरो ना ना थाय लोरबां देहा गोनांफ्रा बांसिन कनसेनट्रेसन खालामनो हाया। आरो बेबायदिनो गिलिर खामानिफोरखौबो मावनो हाया जों बेखौ नुनो मोनो बेनि खायनो जे नोंथाङा बुंबाय जे य'गा बा मेडिटेसन बा गोबां एक्सारसाइस दङ स' बेजोंनो जोङो माने ओ लोरबां देहाखौबो जोङो जानायजों लोगोसे माखासे बेबायदि एक्सारसाइस आ बा मेइेनटेन खालामनानै जोङो मोजां माने देहायावहाय जोङो लाबोनो हायो आरोना आरो गोबांथार बेबायदिनो जोंनि जानाय थायद'आवहाय जोङो प्रटिन नांगौ जोंनो बे बिराद इम्परटेन्ट जोङो जेनेबा प्रटिना जोंनि मोदोमनि थाखाय खानायनि था खाय मेगननि थाखाय आरो बायदि रोखोमनि जोंनि माने दे थु दे जोंनि दिन बा दिन सलिनांगौ जे जों बोलो नांगौ मोनसे ओ बेलेन्स नांगौ बेखौ जोंनो प्रटिन जोंनो ओं होयो आरो बे प्रटिना जोङो मोनो जोङो जेरै नानिफ्राय बेदर आ ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो भेेज जायफ्रा निरामिस जायो आरो ना बिसोरो सयाबिन बे सया प्रडाक्टनिफ्राय मोनो बा गाइखेर बा बेबायदिनो मिल्क प्रडाक्सनिफ्राय गाइखेरनि जे बानायनाय मुवाफोर बेजोंहाय गोबां प्र तिनखौ मोननो हायो आरो आ दा नोंथाङा माखासे बेबायदिनो गोबां खायद' दङ नोंथाङा अबेखौहाय साबसिन माने सानो जे बेखौ जायोब्ला जोङो बोलो मोनगोन देहायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ औ नोंगौ अ गासिबो रोखोमनि जाग्रा मुवाफोरखौनो जों जानो नांगौ जेरै नोंथाङा दानि बुंदों। बे जोङो मा मुवा बेसादखौ जायोब्ला जोङो बांसिन बोलो मोनो एबा जोंनि देहाखौ मोजाङै दाफुङो मा बेसाद मुवाफोरा नङा होमब्ला त' आ नों थाङा बुंनाय बायदि जेन'बा खायफा निरामिस थायो आरो खायफा मिरामिस थायो। जाय जाय बिथांमोना भेजिटेबोल्स जायो बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा बुंनाय बायदि जे मिल्क प्रडाक्ट बेनिफ्राय सया प्रडाक्ट बायदि रोखोमनि जेरैहाय सयाबिन बेनि फ्राय बिन्स बेनिफ्रायहाय गाइखेरनि मुवाफोर जेरै पनिर बेनिफ्राय गाइखेरखौबो जों मख'नांगोन जेन'बा गाइखेरानो नालाय गुबै बायदि जेन'बा नोंथाङा बुंनाय निरामिस फोरनि थाखाय आरो गोबां बिदिनो जेन'बा भेजिटेबोल्सफोर जोङो मोननो हायो जेरैहाय जोङो ट्रामस्त ट्रामस्तिक होनना बुङोमोन नामा नोंथां।
औ औ ओ सरजना
औ सजन औ औ स-स स-स-सजनानि बै फिथाइ जाय फिथाइयावहाय माने जों गोबां रोखोमनि भिटामिन्स मो मोननाय जों लोगोसे बेवहाय जों थोजासे प्रटिनसबो मोननो हायो बिदिनो जेनेबा गोबां बायदि रोखोमनि मैगंफोर दंबावो बेफोर मैगंफोरखौ जोङो जानो नांगोन बेनिफ्राय जोङो बायदि रोखोमनि जेन'बा बोलो मोनगोन बे जाहैबाय जोंना भेजिटेबोल्स जाग्राफोरनि थाखाय बेनिफ्राय जों जुदि नन भेज जाग्राफोरनि सायाव नायोब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदि बेदरनिफ्राय नानि फ्राय दाउदैनिफ्राय आरो बायदि बायदि मुवा बेसादफोरनिफ्राय जोङो थोजासे बिबांनि प्रटिन मो ना नोंथां लोगोसेयैनो जेनेबा जोङो प्रटिनखौ जानानैल' थोजासे बिबांनि एनारजि मोननो हायो बेथ' नङा जाहैबाय नालाय नोंथांना थ' बिनि थाखाय जोंनो आरो नांबावगोन जेरै कार्ब'हाइद्रेट मुवाफोर जायखौ जोङो ओंखामनिफ्राय मोनो गेहुनिफ्राय मोनो बायदि बायदि मुवाफोरनिफ्राय जोङो बे कार्बहाइद्रेटखौ बुथुमनो हायो लोगोसे जोंनो नांबावगौ मेज नांगौ बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि भिटामिन फोरबो नांबावगौ नोंथां। नङा होमबा?
नंगौ।
औ औ थ' ओ बेफोरखौ जोङो जेन'बा मेेनटेन खालामनानैहाय नोंथां जानो नांगोन आरो ना।
औ नंगौ मानोना जोङो मिथिगौ जे गोगो देहाजोंहाय माने थानायानो देहानि धोरोम होननानै बुंदोंना जोङो
औ औ।
जोंनि दे जोंनि मोदोमानो जोंनि देहाया यानो टेम्पोल होननानै बुंदों आरोखि जे देहाखौ जोंयो मोजांयै लाखियो जों गोबां ओ माने बेरामजोंहाय जोंयो जुजि नांगौ जायो दिनैहाय नाथाय बांसिन मानसिया मिथि नानैबो एबा मोनथियैयावहाय माने बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय नङाब्ला जेराव मेराव जानला मोनला जायोना जोङो मिथिगौ।
औ औ।
बे जानायफोरजोंनो द दिनै जोङो गोबां गोबांथार जोंनि देहा जोङो लाबोगासिनो दङ ओमफ्राय गोबांथार जानाय मुवा दङ जेहा जोंनि मुलाम्फा खालामो नथाय दिनै जोंनि मानसि दा माने बेखौहाय बुजिनो हमाख जे आरोना बिसोरो जानला मोनला जेरावनो मोनो बेवहायनो जायो ओमफ्राय खुनु नेम खान्थि थि गैया आरो माने गोदाव सोराव जानाय आरोखि। खुनु दाइट जेखौ जोङो होनो दाइट मोनसे थायो जानायनि। बेबायदि खुनु दाइट गैला आरोना माने जेराव मोनो बेवहायनो जा मोनो बे उदै बुंब्लानो जायो होननानै जानाय जायो आरो बेजोंनो जोंहा मा देहायावहाय खहा जायो आरो ओमफ्राय दा बेखौनो बे जोंनि लिभिं स्टाइल लाइफ स्टाइल जे दङ बा फुड हेबिटस जोंनि जानाय जोंनि जानायनि जे मोनसे डाइट बेखौ नियम खान्थि जेखौ होनो बेखौहाय दा बे जेनेरेसनावहाय इमप्रुभ खालामनांसिगौ आरोना। थ' नों नोंथाङा नोंथांनि हिसाबै मा दाय ओ प्लेन खालामोब्ला जोङो मोजां देहा लाखिनो हागोन नोंथां फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ नंगौ औ सुंदयै बुंनोसै जितु समाव बारा गैलाथ' जेन'बा जोङो गिबियावनो मा जानांगोन ओ मेडिसिनस फ्रि भेजिटेबोलस एबा मेडिसिन फ्रि जोङो मुवा बेसाद जानो नांगोन आदार मोजांआ नांगोन जाय आदारनिफ्राय जोंङो थोजासे बिबांनि नांगौ मुवाफोरखौ जोंङो मोननो हायो। जाहाथे जों केमिकेलस मोना नोंथांथ' बेफोर मोनसे दाइट बेनिफ्राय जों जुदि बांद्राय बिबांनि जों ना लाबाय प्रटिनखौल' जाबाय बाय थायोब्ला गुबुनखौ जुदि एंगारोब्ला जोंना इमबेलेन्स जागोन जोंनि जानाय आदारा। नंङा होमबा नोंथां? बेनिफ्राय बै इमबेलेन सआ जाबाय थायोब्ला जोंनि बबेबा मोनसे जुदि खम जायोब्ला हमना लाबाय जोंनि देहायाव मेजेमनि आंखाल जाबाय हमना लाबाय जोंनि देहायाव प्रटिननि आंखाल जाबाय हमना लाबाय कार्ब'हाइद्रेटनि आंखाल जाबाय हमना लाबाय ए भिटामिननि आंखाल जाबाय थ' बेफोरबायदि जुदि इमबेलेन्स जाबाय थायोब्ला जोंनि डाइटिं सिस्टेमावहाय माने जोंना बेले बेजे सोमजिगोन। थ' बेखौनो बुंबाय आरो आं नोंथां ना।
औ दे अब्ला नोंथांनिफ्राय गोबां ओ जानाय मुवा बा डाइट नि बिसय मोनथिनानै मोजां मोनबाय अब्ला समाबो जोबनायखायनो जोंङो दोननोसै नामा।
औ औ नोंथां दे औ।